हेलौ औ औ खोनादोंना नोंथां
औ
औ ओ होमबा आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो ओ हरदोंमोन आयदाया बेनो आयदायानो जाबाय दानि जुगनि गाननाय जोमनाय आरो गोदोनि जुगनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै ओ होमबा नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन औ हागोन दे ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङानो गिबियाव एसे फोरमायलांग्रोदो दे
औ आं सावरायग्रोनि ओ होमबा जेरै दानि जुगनि गाननाय जोमनाय आरो गोदोनि गाननाय जोमनायनि गेजेराव औ गोबां ओ रोखोमनि फारागथि दं नङा होनबा जेरैहाय गोदो जोंनि ओ बर आइजोफोरा बा बर आइजो आजोफोरा गोदो जेरै दखना ओ गावसोरनो नआवनो दा दाना लानाय जेरै दखना गानोमोन बा फास्रा बेबायदि जोमोमोन ओ आरो हौवा हौवासाफोरा जेरैहाय ओ गामसा आरो आरनाइ फालि गिन्जि बायदिफोरखौ गाननाय नुयोमोन ओ नाथाय ओ आरो सिख्लाफोरखौबो जेरैहाय दखनाखौनो गाननाय नुयोमोन जानजिसिम गानोमोन सिख्लाफोरा गोदो आरो आरो नआव थाब्लाथाय जेरैहाय दखनाया मोननै रोखोमनि दं जेरै नआव थाबा आइजोफोरा अगरं दखना गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ खामानि दामानि मावनो नाय फोराव आरो बेबायदि जेरैहाय उम बहाबा थांबा हाथाय गलाफोराव बा बहाबा हाबाफोराव थांबाथाय जेरै उम लांगा दखनाखौ गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ लांगा द औ आरो लांगा दखनायावबो जेरैहाय ओ जोंङो ओ दखना थावसि होननाय गांसे दखना दं जाय जोंनि जोबोद मानि जाथाव दखना बियो बेखौ दैदिनिफोरा ओ गोदो खेराइ खेराइ मोसानाय समाव गानोमोन बेबायदि आरो दखना बि दोन होननाय दं जायखौ जोंङो बैसागो मोसानायफोराव गानायखौ नु नुनो मोनो
औ
औ बेनो आरो दखना थावसिखौ जोंङो ओ बैराथि जाय बैराथिफोरखौबो गाननाय नुयोमोन ओ दाबो गाननाय नुयो होमबाबो दायो बा माने गोबां ओ ओ गोदोनिफ्राय माने दायो गोबां गैयिखौ नुलांदों आरो ना जोबस्रां लांनायखौ नु लांदों बेबायदिनो आरो दानि मुगायाव दानि जुगाव माने बांसिन गोजान गोजान खामानि मावहैनायनि थाखाय बा खामानि मावहैनायाव सुबिदा जानायनि थाखाय बेफोरबायदि जै ओ आइजोफोरखौथ जोंङो गाननायखौ नुखायो जेरैहाय दखनाफोरखौ गानाखौ नुयो ओ माने ओ सिख्लाफोरखौ माने जों बांसिन माने ओ बेबायदि सुरिजार बा बेबायदि गाननायखौ जोंङो नुनो नुनो मोनो गोजानफोराव थांलाय फैलाय खालामनायाव सुबिदा जानायनि थाखाय बेबायदिनो थिग बेबायदिनो सेंग्राफोराबो गोदो जेरैहाय ओ गामसाखौनो गानना थायोमोन बा बहाबा थांबाबो गामसाखौनो गानना थाङोमोन गामसायाबो मोननै ओ बाहागोनि दं मोनसेया जाबाय ओ सारामाय थेबनाय आरो गांसेआ जाबाय सार माइ थेबि सारामाय थेबनायखौ दो जेरैहाय ओ जेरै हाबा हुखाफोराव थांबाथाय बा बहाबा गोजान जायगायाव थांबाथाय गाननायखौ नुयोमोन आरो ओ न'आव थाबाथाय जेरैहाय सारामे टिभि ओ गामसाखौनो गानना थायोमोन बा खामानि दामानि मावनायावबो सारा मेथे बे गामसाखौनो गानना थायोमोन। दुगैनायफोरावबो बेफोरखौनो बाहायनायखौ नुयोमोन। बेबायदिनो आरो दायो नाथाय ओ गोजान गोजान जायगाफोराव थांनांगौखाय बा खामानि दामानि फोराव ओ ओ खामानि दामानि मावनायफोराव एसे गोरलै जानो थाखाय ओ दानि जुगनि हौवासाफोराबो माने हौवा माहारि बिनि सुबुंफोरखौबो माने ओ लंपेेनट बा स्पटिं बा हाफ पेन्ट बायदिफोरखौ गान नाय फोरखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा आरो थिक बेबायदिनो गथ' उन्दै गथ'फोरखौबो जेरै उन्दै गथ' गोदोनि ओ उन्दै उन्दै गथ' गथ'फोरखौ जेरै सिख्ला ओ‌ उन्दै गथ'फोरखौ मा जे जानजिसिम माने दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बिथां बिसोरखौबो माने फ्रब बा स्कार्ट बायदिफोरखौ जों गाननाय खौ नुनो मोनो आरो ओ बेबायदिनो नुनो मोनो आरो। ओ दायो आरो गथ' जेरै नाथाय हौवासा गथ'फोरखौबो जोङो बेबायदिनो लंपेन्ट हाफ पेन्ट बा स्पट पटिं सार्ट बायदिफोरखौ जों गान्नायखौ नुनो मोनो बेबायदि गामसा गान्नाय खौ जों बांसिन नुनो मोनलिया आरो आथिखालनि बे आथिखालनि मुगाजों ओ गोरोबनानै थानोबा जों ओ ओ जेरैबायदि जों बहाबा जोंनि जेरै जोंनि हादोरनिफ्राय गुबुन हादोर फोराव थांबा जेरै जोङो गामसा बोथ' गाननानै थांनो हानाय नङा। ओ हागोन ओमबाबो माने ओ आथिखालावथ' माने गाना नालाय मानसिफोरा बेनिखायनो माने गान नाय गानबाथाय गावखौनो एसे बोरैबा मोनगोन बा ओ नाय फोरनि थाखायबो हयथ' लंपेन्टफोरखौ गाननानै थाङो खोमा। बेबायदि आं सानो आरोना ओ औ बिदिनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो ओ गाननाय जोमनायनि
औ औ गाननाय जोमनायनायनि सोमोन्दो होमबाथ' आथिखाले आथिखालाव माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय गोदोहाय बिदि दा जेरै दानि जुगनि मानसिफोरा जेरैहाय लंपेन्ट गस्ला बिदि गाननानै सोलि नायखौ नुनो मोननाय जायो जोंनि बर' समाजावबो गोदो गोदायहाय बिदि नङामोन होननायखौ आंबो खोनानो मोनदों जेरै गोदोहाय बिदिनो नों जेरै बुंलांदों गावबा गाव माने हिनजाव माहारिया माने गावबा गाव दख'ना दानानै बा बिदिनो फास्रा दानानै गावसोरनो दानानै गाननायखौ खोनानो मोननाय जायोमोन आरो थिग बेबायदि बिदिनो हौवा मानसिफोराबो बिदिनो गावनि न'खरनि बिमा बा बिदिनो बिब' बा गावनि हिनजाव बिसोरखौ माने दाना होनायखौ खोनानो मोननाय जायोमोन बि दिनो गामसा गेन्दि बिदिनो नों जेरै बुंलांदों गामसा गेन्दि बिदिनो गाननायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन। दाथ' गोबां सोलायबाय। दा बुंनो थाङोब्ला आरो दा दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो लंपेन्ट ओ‌ ग स्ला बिदिनो थाखाजोबो थारमाने बेखौ गाननायखौ नुनो मोननाय जायो माने ओ गोदोहाय बिदि माने गाननायखौ नुनो मोननाय जायामोन आरो माने बिदि गोबां रांखान्थिनि माबाखौ मानि रांखान्थिनि थाखायबो जों बर' माहारिफोरखौ फोरखौ गान्नायखौ नुनो मोननाय जाखायामोन दा आरो गोबां सोलायनायखौ नुबाय दा जोङो बुङोबा जोङो बर' माहारिनि आइजो माहारिफोरा माने दानि जुगाव माने गोबां बिदि खम नुयो माने इदिनो दानाय गाव दानानै गान गाननाय बिदिनो आरो गाननायखौबो खम नुसै ओ गोबां नुयो दाबो नुनायालाय। ओमफ्राय खम नुसै आरो इदिनो दानि जुगावथ' इदि मा होनो आइजो दा थारमाने सिख्लाफोर होननां सिगोनदा
औ औ
फोरा
औ
दखना बिदि दानो नो रोंलाङिखौ माने नुनो मोननाय जायो। औ बे नुनो मोननाय जाया लान्दां खोथानि आरो बथा जों माने दखनाफोरखौ माने गावनि आखाइजों दायालासिनो बा बो मोननायखौ नुनो मोननाय जाद माने मिसिनफोराव औ मिसिनफोरजों दानानै माने गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ माने गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौसो माने दानानै फाननायखौ नुनो मोनसै आरो बिदिनो बेल नङा गामसा हक दखनाखौल‌ बुङाखै माने गामसाबाबो बिदिनो गुबुन हारिया दानानै माने मिसिनफोरजों दानानै फाननायखौ नुनो मोनसै आरो गामसा हक बिदिनो आरनाइ गस्ला बिदिनो गोबां रोखोमनि माने जोंनि माने ओंखारबोनायखौ नुनो मोननाय जादों आर नाइ गस्लाखौबो दा जोंनि हारिया इदिनो दानानै फाना माने गुबुन हारियासो इदिनो मिसि जों दानानै फाननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि बर सिख्लाफोरा बेफोरखौ दा रोंलाङैखौबो आं खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा जेरै उन माने इयुनाव माने जोंहा एसे खहा जाहैनाय जागोन बेयो माने उनाव जोंनि बर सिख्लाफोरा माने आइजोफोरा रोङै जालांनायखौ माने आं सानो आरो रोङै जालांगोन बेखौ। माने जोंनि आइ बर समाजनि आइ जो माहारिया माने एसे बेफोरखौबो सोलोंना लानांगौखौ आं सानो आरो। आरो बेनि अनगायै औ
औ होनबा औ औ। बिदिनो ओ जेरैहाय गोजान गोजा जायगायाव थांनो थाखायबो जेरै जोङो ओ बेफोरखौ जेरै ओ जोङो दा गोदोथ आ फरायनाय गथफोरबो बारा गैयामोन नालाय दायो फरायनाय बिबां बिनि बिबाङाबो जोंनि समाजाव गोबां जानायखौ नुनो मोनदों नङा होनबा आरो गोबां गोजान गोजानफोराव जोङो फराय औ फरायनांगौ थांनांगौ जायो बा मोजां मोजां जेरैहाय बहाबा ओ सरखारि साख्रिफोरखौनो मोनबाय बेवहायबो जोङो जेरै ओ दखनाखौथ जों गाननानै थांनो हायो जेबो नङा होमबाबो माने बेयाव माने मोनसे गावबा गाव अफिसनि बा गावबा गाव कलेजनि मोनसे ड्रेस थाखायो नालाय। आ बिखौ माने ओ गासैबो माने बेखौ फल खालामनांगौ बिनि थाखाय गाननांगौ जा जायो बेबो ओ होमबाबो हानाय मानि गावनि ओ हारिनि गावनि ओ ड्रेसफोरखौ गाननांगौ गाननाय जोमनायखो जों गाननांगौ आरो। नङाबा गोमालांगोन औ नंगौ नोंथाङा थारैनो थारखोनो बुंदों। गोमालांगोन नङाबा जोङो गावनो जुदि गावनि हारिमुखौ लाखिनो रोङा गो बुनाथ जोंखौ माने बिखौ मान नोंसोर गाननांगौ बेखौथ बुंफैया नङा होनबा आरो दिनै जोङो गोबां मिथिबाय बिनि सोमोन्दै। नङा होनबा? औ आरो दायो समाबो जाबाय होमबा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनिसै।
औ औ जागोन दे गोजोनथों।